अ खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ बर' हारिमुनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना आंनो?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ अब्ला जागायदिनि नामा नोंथांना औ। जों बर' हारिमु होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बर'फ्रा गावहा मोनसे राव हारिमु थुनलाइ दं नङा होमा? आरो बर'फोरनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो फंसेयावनो दिनै फोजोबनो हाया नङा होमबा। हारिमुनि हारिमुनि बाथ्रा आरो खोथाखौ सावरायनोबा जों दिनै फंसेसै जों जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। जोंनि बर'नि हारिमुवा बेसेबांबा गोजौआव आरो दिनैनि बुंनो थाङोब्ला आरो।
औ
ओ जों बर'फोरा दिनै जोङो गोबां बिथिङाव जोङो दिनै ओ खामानि मावो जेरै हारिमुखौ जों सिबिनायखौ जों दिनै नुयो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
अब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो सिबिनायाव जोंहा बर' जोङो अराय ओ दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय ओ लोगोसे जोङो ओ जोंनि मावनाय दां मावनायनि गासैखौ लानानै जोंनि बे हारि
औ नंगौ।
नंगौ।
हारिमुखौ हारिमुवा जोंनि थाखाय माने जोबो सिबिनो गोनां आरो जोङो जोम जोंबो जों बर'नि हारिमुखौ सिनाय हायो जोंनि जों सिनायथि थि होनो हायो नङा होनबा नोंथां? बेफोरो जोंनि थाखाय जोङो ओ मावनांगौ बिबान आरो जोङो जों जोंनि बे संसार जानायाव जोङो गोबां बिथिंखौ जोङो मावनो हायो जोंनि हारिमुनि गेजेरजों ओ हारिमुवा दिनैनि बे बर' हारिमुवा दिनैनिल' नङा बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फोरा दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायखौ जोङो ओ बाहायबोनो हाबोदों दिनै बर'फ्रा दख'ना गानो। थिग बिदिनो हौवासाफोरा दिनै गोदोनायाव आर'नाइ लायो आरो जों दख'ना गानो नङा होमबा? बेफोरजोंहाय जोबोर माने गनायथाव आरो नोंथां। अ अब्ला आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों जों जोंनि बर' हारि जोङो बोरैहाय ओ जोङो ओ थोंगोरै लाखिनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय?
औ नोंथां जोङो हारिमु होनोब्लाथ' खौ जोङो माने मोनसे हारि जानोब्ला बा जोङो मोनसे हारियै महरै सिनायथि जानोब्ला बा सिनायथिनानै थानोब्ला जोंनो हारिमुवा जोबोद गोनां ओ मानोना ओ गोबां ओ बिदि बा दैदेनगिरि एबा गोरों गोराफोरा बुंदोंदि मा होनदों हारिमुवानो माने मोनसे हारिनि सिनस्रि होननानै बुङो। बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोनो बा नुनानै मोनदों माने आरो बेयो नंगौ आरो बे मानोना ओ मानोना माने मोनसे हारिया ओ बिफोरबायदि हारिमु थायाब्ला बियो हारि होननानै सिनायथि जाया। बियो ओ जेबो बिसोरहा माने सिनायथि होनोबो जेबो
दा बे हारिमु होननानै बुङोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि जोङो ओ हाबनानै थानायखौ नुनो मोनो जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय आखाइनि बायदिसिना मुवा बेसाद हेबनाय बायदिसिना आइजें आइला बानायनाय
औ
दा बेफोर माने मोनफ्रोमबो ओ हारिमुआव हाबनानै थायो आरो गावबा गाव बियो मोनसे हारिमु महरै बियो थायो। आ थिग बेबायदिनो जोङो बेनिखायनो आ‌ मोनसे हारि महरै सिनायथि जानोब्ला बा जोङो थांनानै थानोब्ला मुलुगाव सिनायथि जानोब्ला जोङो ओ हारिमुखौ लाखिथारनांगोन जेरै जोङो गिबियावनो जोङो हारिमु होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनायनि हारिमुखौ जोङो लाखिग्रोनांगोन। जोङो ओ मोनसे हारिया जेनेबा गाननाय जोमनायजोंसो नोंखौ सिनायथिगोन जे नोङो ओ मोनसे हारिनि सुबुं बा नोङो बै हारिनि सुबुं होननानै बा जोङो दख'ना गानोब्लासो बेयो बर' हारि होननानै जोङो सिनाय मोनगोन आरो बेबायदि हारिमुखौ जों लाखिनांगोन। लोगोसे आरो मोनसे माखासे जानाय लोंनायफोराबो जोंनि माने हारिमुआव वाव गोलैयो माखासे आलादा बा मोनसे हारिनि एखुथा जाग्रा माखासे आदारफोर बा खाजाफोर थायो। बा बैफोरखौबो जोङो हमथानानै लाखिनांगोन बियो ओनसोलनि बा नोंसोरनि जाग्रा बा नोंसोरनि गुबै आदार होननानै बा नोंसोरनि एखुथा आलादायै बानायना जाग्रा आदार फोर दङब्ला मा होननानै सो-बि-सोरबा सोङोब्ला बेखौ जोङो बेफोरबायदि हारिमुखौ लाखिब्लासो जोङो गुबुननि सिगाङाव जोङो दिन्थिनो हागोन थिग बेबायदिनो आरो जोंनि ओ दानाय लुनाय जों जेरै ओ गोदोआवनो गोदोनिफ्रायनो जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनानै इदि बे इन्दि फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं थुननानै बेयाव माइदि होनानै जोङो आरो बेयाव फोनो लोगोसे आरो मिथिंगानि बायदिसिना मुवाजों जोङो आलदा आलदा गाब होनानै बेफोरबायदि जि दानानै जोङो गानबोनाय ओ बेफोर हा बेफोर हारिमु फोरा जोंनियाव थानांगोन बा जोङो लाखिनांगोन आरो बेयाव।
नोंगौ ओ नोंथां बुंनाया औ। जोंनि बे हारिमुवा ओ बर' हारिमुआव आरो जोङो गोबां जों दिनै हाबनानै दङ नङा होमबा? जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बेफोर गासै खौबो लानानैसो जोंनि बर' हारिमुवा जादों आरो जोङो दिनै जोङो दानाय लुनानै गाननायजोंनो जों दिनै बर' हारिखौ फेहेरनो हायो नङा होमबा आरो सिनायथि होनो हायो बिदिनो बर' ना हमनाय जेरै आइजें आइला जेरै खेरखा ओ जेरै सेन सानाय नङा होमबा? बेफोरबो जोंनि आइ जें आइला हेबनायाबो जोंनि बर' हारिमुवावनो बेरखाङो आरो जों बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो आखाइजों बानायनाय जेरै सेन, जेखाइ, खबाय बेफोरखौ जों बर'फ्रा गावगायनि माने नांगौ समाव बाहायबोदों आरो बेफोरखौ। आरो थिग बिदिनो जोंनि जानाय लोंनायाबो जोंनि हारिमु बि बर'फ्रा बेबायदिनो ना हमनानै जायो आरो गावनो आबाद मावनानै जोङो जायो नङा होमबा? बेफोरो जोंनि बर' हारिमुआव जोङो गोलैयो आरो। थिग बिदिनो जोंनि बर'नि मोसानाय मुसुरनाय जेरै दामनाय देनाय खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेफोरबो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे सिनायथि आरो आरो लोगोसे जोङो बर'फ्रा जोंनि ओ मा होनना बुगोन जोंनि बे मुसुरनाय रोजाबनाय नङा होमबा? जेरै बै ओ खेराइ मोसानाय, बिदिनो बागुरुमबा मोसानाय बेफोरबो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे हारिमुनि सिनायथि आरो मानोना जों बर'फ्रासो बागुरुम्बाखौ मोसायो। गुबुन हारिनि मानसिफोरा बागुरुम्बाखौ मोसाया नङा होमबा? जोंनि बे बागुरुम्बा मोसा नायाबो दिनै बुहुमावनो दरबाराव सिनाय जाबोबाय जेरै हारिमुनि गेजेरजों जों गोबां जोंनि हारिखौसो सिनाय होनो हायो आरो। मानोना हारिमु गैयाब्ला जों दिनै मुलुगाव बारा गोबाव थावरिनो हाया आरो। जाय हारिमुआव जाय हारियाव जुदि हारिमु गैया बे हारिया जोबस्रांनो थाखाय बारा सम नाङा आरो नोंथां बेखायनो जों हारिमुखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि ओ इयुन जोलै बा जोंनि बर' हारिनि गासै रायजो राजाफ्रानो जोङो बर' हारिमुखौ बोज'बनानै लानांगोन बर' हारिमु खौ जों अनसायनांगोन अब्लासो जोंनि जोंनि हारिमुवा जोङो गोजौ फारसे आरो आवगायलांबावनायाव जोङो खामानि होगोन आरो। मानोना दिनै बुहुमावनो दिनै जोंनि बर'नि आर'ननाइखौ सिनायो नङा होमबा? जेरै आर'ननाइखौ गोदोनायाव लायोबोला मिथियो बेयो बर' हारिनि ड्रेस आरो बेयो बर' हारिनि मानसि होननानै जोंङो आर'ननाइ गामसा दख'नाजों जोंङो गावखौबो सिनायथि होफानो हायो आरो बेजों लोगोसे। अब्लाथ' जोङो जोंनि बे आरो राव रायज्लायनाय जों दायो नोंथांजों रायज्लायनाय बे रावाबो बर' हारिनिया राव मोनफा मोनफा जोंङो हारिमुआवनो नांफानानै दोंङो आरो आरो मुफु बुंनानै जों दिनैयो खम समनि गेजेरावजों बख'नानै होजोबनो हाया नोंथां आरो नोंथांङा एसे मिथि जेब्ला फोरमायनानै होबावदो हारिमुनि बेबुं
औ नंगौ नोंथां बे हारिमुआवनो हारिमुवनो आरो जोंङो बुंनो थांङोब्ला गोबां रोखोमनि दंबावो जोंङो जेरै ओ माखासे जोंनि गेजेराव दंङ आखाइजों हेबनाय हारिमु जायखौ जोंङो बेसादारि हारिमु होननानै बा ओ जोंङो मिथिनानै मोनो जोंङो बायदिसिना जोंङो जेखाइ खबाय बे हेबो बा जोंङो सेन हेबो बेफोरबायदिनो जोंङो आखाइनि बायदिसिना मुवाफोरखौ जोंङो बा औवाफोरजों खेबो बैफोरबो मोनफा मोनफा माने मोनसे हारिनि एबा जोंनि गेजेराव दंङ बा बेफोरबो मोनसे हारिमु आरो जोंङो बेफोरबायदि हारिमुखौबो जोंङो लाखिनांगोन मानोना ओ मोनसे हारिमुआव ओ जानोब्ला माने मोनफ्रोम बेफोर गासैबो ओ रोखोमनि ओ फो हारिमुफ्रानो थानो नांगोन एबा जोंङो ओ बेखौ लाखिनायजों लोगोसे जोंङो गुबुननि सिगांङाव जोंङो दिन्थिसारनो हानांगोन बा जोंङो ओ फोरमायनो हानांगोन अब्लासो जोंङो सिनायथि मोनगोन लोगोसे जोंनियाव आरो हारिमु हिसाबै जोंङो जौ जौ बानायनायफोर दंङ बे जौ बानायनायाबो आथिखालाव मा होनो मानोना जोंनि हारिमु हिसाबै जोंङो मा मोनखो जि आइ टेग बेखौबो जों मोननो हाबाय मानोना बेयो जोंनि मोनसे हारि हारिनि बा हारिमु बा जोंनि गोदो गोदायनिबो सोलिबोनाय मोनसे बियो बानायजानाय हारिमुजों सोमोन्दो गोनांबा बिनि थाखायनो जों बेयाव माने मा जि आइटेकखौ जोंङो मोननो हादों थिग बेबायदिनो आरो माखासे जेरै दामजु मुवाफोर दंङ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बैफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा ओ हारिमुनि बाहागो जोंङो ओ दामब्रा देग्रा ओ गैयाब्ला बा जोंनि दोरोंङारि माखासे हारिमुनि दोरोंङारि मोसानायफोरखौ जोंङो दिन्थिफुंनो हाया बेफोर दामनाय देनायनि गेजेरजोंसो जोंङो खाम सिफुं जथा सेरजा दामनायनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे हारिमुनि मोसानायखौ जोंङो बेनि ओ तालजों गोरोबहोनानै जोंङो हायलायलाय हुलाय मोसानानै जोंङो दिन्थिनानै जोंङो फोरमायनो हायो बा जोंङो गुबुन सिगांङाव दिन्थिनो हायो जे जोंहा बेबायदि मोनसे मोसानायनिबो जोंहा हारिमु दं लोगोसे बैसोर गुबुनफोराबो मिथिना मोनो आरो अ बिसोर ओ मोनसे हारि बा बिसोर हारिया बेफोरबायदिनो मोनसे ओ हारिमु दं होननानै
जोंहा समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बे खनानै दोनथ'नोसै नामा औ गोजोननाय थाबाय नोंथां निसिम